अ खोनायाखै नोंथां?
अ खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादों
औ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खाला औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां?
अ नोंथां दङ ओरैनो नोंलाय?
औ नोंथां दङ आंबो ओरैनो आं नोंथांजों फन नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि जोङो दा बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ
नोंथां
अ सावराय जागोन दे।
ओ औ नोंथाङा ओ जेन'बा जों बर'निनो ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङा मा मा ओंख्रि? ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
औ आंथ' बर'नि ओंख्रि बुंबा अनलाजों दाउजोंनो बांसिन गोथाव मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङालाय? नोंथाङालाय?
औ नोंथां बिदिनो अनलाजों दाउ बेबायदि बर'नि ओंख्रि खारै ओंख्रिफोर दं आंखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ
ओ नोंथाङा दा सबायजों साम'खौजों मा बायदिहाय सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां उम सबायजों साम'जों माबा सबायाइखौ जों संनो थाखाय फार्सआवनो जेन'बा दखाननि नङाबा न'नि थानायखौनो जेन'बा दखाननिफोरखौ दखाननिखौ संनोबालाय दखाननि बायनानै संनो थाखाय इसेदैयाव सो
औ औ थारैनो
माने एसे रुइनांगोन ना बिनि उनाव सारायाव एसे दै होनानै जेनेबा दैखौ एसे फुदुं जेनेबा सबायाइखौ खांनानै दैखौ एसे फुदुङो ओमफ्राय गोदौहोयो पाय खारै एसे होबाय बेनिफ्राय आरो साम'खौ जोङो जेनेबा दैमाफोराव नङाब्ला हाखरफोरनिफ्राय खननानै लाबोयो बिनि उनाव होननानै लाबोनानै साम'खौ जेन'बा जों एसे हाफोरा मैलाफोरा हानो थाखाय सोमहाबना दोनो ओ बिनि उनाव बेखौ मो माबा मोनसे आइजें दोननानै मोजाङै हुयो नङाबा कारजिफोर दों बिनि मै ला खारनो थाखाय एसे कारजिदों सोमफानानै दोननो ओ बिनि उनाव सबायाइखो सबायाव सामखो होनो थाखाय साम'खौ एसे एवफ्रामना लाबाय बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रियाव होबाय बिबदिनो बे ओख्रियाव होनो गोनां माबाफोर मस्लाफोरखौ होनानै फा अ खोनायाखै नोंथां
अ बिदिनो सबायाव होनो गोनां मायाफोर मस्ला मस्लिफोरखौ
औ बिदिनो मा मा मेगंफोरखौ मायबाफोर
अ बाय नोंथाङाबो सबाय ओंख्रि जानानै मोजां मोनो जानो हागौ
सबायाइ ओंख्रिखौ जोङो बायदि बायदि लिरनानै जानो हायो आरो जेरै सबायदजों सामस सबाइजों दाउ सबाइ अमा सबायजों ना बिदिनो ओ बिदिनो ओ। खारै।
औ। ओ नोंथाङा ओरैनो खारैनि मादाव मा मा।
औ मा होनदों नोंथां बुंफिननो हागोन नामा।
औ।
अ बुंफिनलाय? नोंथांनि आइसि नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा।